औ
खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं
है दायोथ' जेबो खालामाखै नै ओरैनो दङ न'आवनो
नोंथांजों दायो आङो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै सानदोंमोन दाउबायनाय दावबायनाय
सावरायनो हागोन
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा सिगाङाव
औ मा होनदों
नों गिबियाव फोरमायनानै होग्रोनो हागोन नामा दावबायनाया
औ हागोन नोंथां माने दावबायनाय होननानै ओरैनो दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों ओरैनो बे ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे दाबसे जायगायाव थांनायखौनो जोङो दावबाय दावबायनाय होननानै बुङो नङा होमबा ओरैनोथ' ओमफ्राय नोङो जेराव ओमफ्राय गुबुन जायगायाव थांनायखौनो जोङो दावबायनाय होननानै बुङो सरासनस्रायै बा आरो दा बेबायदि हिसाबै आङो आंनिखौ पार्सनेलि बुंनो थाङोबा आङो थांबाय जों जिहेतु आसामाव थायो आसामनि गोबां बाहेराफ्राव आं थांबाय थांनायालाय
ओरैनो आङो अरुणाचल थांबाय
औ
अरणचल थांबाय बिनिफ्राय वेस्ट बेंगल थांबाय बिनिफ्राय आङो शिलं थांबाय शिलं आरो बेनि उनाव जों गुवाहाटि थांबाय नङा होनबा
ओम
पार्सनेलि आङो जोंनि अरुणाचलाथ' जोंनि खाथियानो जायो नङा होमबा जोङो अरुणचलाव गोबां गोबां खेब थांबाय दा बुंनो थां थांब्ला अरुणाचलाव थांनायनि बाथ्राया जोंनि जायगानिफ्राय खोब जोङो फर्रटिफाइभ बे ब्रैजिबा मिनिटसोल' जोंनिफ्राय अरुणाचला इटानगोरा थां लायो दा ओंखायनो अरुणचलाव जों खेब थांबाय बिनिफ्राय आं फोरमायनो सानो आं शिलंआव थांनायनि बाथ्रा
ओम
शिलं जोङो सानसेखालि मोनसे ट्रिप जोङो ट्रेभेल खालामनो होननानै जोङो लादोंमोन आरो जोङो आंल' नङा गोबां आंनि लोगोफोरबो दंमोन
ओम
हिनजावसाफोरबो दंमोन दा जोंनि मेन टारगेटआ शिलङाव थांनायानो जाहैबाय जोङो सेरापुन्जि नायनायमोन आरो
औ
दा बेनिखायनो जिहेथु जोङो दसजनसो बेयाव दङमोन दा दसजनसो जोङो शिलं ट्रिप थाङोब्ला जोङो गिबियावनो मा खालामनांगौ जोंहा थांनानै थाहैनाय नङा होमबा थांनानै थाहैनाय बिनिफ्राय जोंनि जानाय लोंनाय जगार बेनिफ्राइ आरो जोंहा हजों थांनानै जोङो जों दावबायनाय मानो होनोबा जोङो बिनिफ्राय गारि लानानै जोङो थांखायाखै।
औ।
नोंसो मा खालामदों जोङो इउथ पर्टेल होननाय मोनसेखौ जोङो एप्लिकेसन खालामनानै जोङो न'निफ्रायनो माने बुकिं खालाम
औ।
सिलं सिलं टाउनावनो इउथ हटेल जेराव जों माने हन उम जिबा दिनसोनि सिगांनो जों बेखौ खालामखानानै लादों आरो जेराव बेयाव जोङो मा खालामदों मोनानि जानाय बेवहाय फुंनि ब्रेकफास्ट फुंनि जानाय जों बेखौ बुकिं खालामखानानै लादों आरो बेयाव जोङो गासै दसजननि जिथा जोङो उन्दुग्रा बिसिनाखौ जोङो बुकिं खालाम खानानै लानाय जादों आरो दा बेबायदिनो जोङो जोङो दिकेयाजुलिनिफ्राय गाखोदों फार्स्टआव जोङो मा खालाम दिधेखिया जुलिनिफ्राय जोङो ट्रेनाव गाखोदों आरो। थांनानै जोङो मा गुवाहाटिसिम गुवाहाटिसिम जोङो ट्रेनजों थांनाय जादों बे नाहार लगोन एक्सप्रेसाव मोनायाव बेहाय गाखोदों बेनि उनाव जोङो। गुवाहाटियाव जों खोब मोनहैदों हरनि दुइथासोआवनो मोनहैदों आरो। ओ हरनि दुइथासो मोनहैनायनि उनाव जोङो बेयाव सोरांजासिन थादों सोरांजासिन थानायनि उनाव जों ओ जोङो बास गंसे बुकिं खालामखादोंमोन। ट्रेभेलार गंसे जोङो बुकिं खालामखानाय बियो सोरांनाय लोगो लोगो बेयो फैदों आरो बेयो मा बे ट्रेभेलार माने कन्टेक् दंखायो नङा होमबा जों बु
उम औ।
बेनिफ्राय जोङो ओ सारांनाय लोगो लोगो बे ट्रेभेलारजों जोङो सिलंसिम थांनाय जादों आरो ओ बेबायदिनो जोङो थाङै थाङै थाङै थाङै लामायाव जों उमियाम लेक होननाय दङ मोनसे बे उमियाम मोनसे बिलो जेरावनाखि बिराद समायना गोबां दावबायारिफ्रा ट्रेभेलार फ्रा बेयाव माने टुरिजिमफ्रा फैयो आरो
औ।
दा बेवहाय थांबाय जों थांनानै बटिं खालामबाय जोंङो बेयाव नाव जावबाय नङा होमबा? ओ ओब। भिडिअ' लाबाय बिनिफ्राय जोङो फट' फट'सुट लाबाय बिदिनो गोबां लाबाय बिनिफ्राय जोङो मोनसे जायगायाव ला खिनानै जोङो ब्रेकफास्ट खालामबाय मानोना जों फुङावनो थांदों नङा होमबा फुंनि जानाय आदार खौ जों जाबाय बिनिफ्राय थाङै थाङै थांनानै जोङो मानोना जोङो टारगेटआ जाहैबाय मा सेरापुन्जि थांग्रोनाय जिखिनि मोनलांदों जों बेखौ गालांजोबग्रोदों मानोना सेरापुन्जिया गोबां गोजान जायो बेनिफ्राय बेनिखायनो जोङो डायरेक्ट सेरापुन्जिखौ होसोग्रोदों आरो बेनि जोङो एकथासोआव जोङो बेनिफ्राय मा खालामदों जोङो ओंखाम बोथिसे जादों आरो सानसुनि मानोना जोङो मा खालामदों फुङाव जानायनि आदारखौ जोङो रेडि लाखादों जोङो थालिर लादों जोङो ब्रेड लादों जों बाटार लादों जोङो दै लाखादों ओंखायनो जोङो बे जों लानायखौनो जोङो ब्रेकपास महरै मोनसे जायगायाव लाखिनानै जोङो जादों आरो दा नोंथाङाबो बेबायदिनो बबेबाफोर दावबायबाय नामा?
आंबो औ दावबायबाय आंबो सिलंआवनो थांखांबाय सिगां खनसे। ओमफाय बिनि उनावहाय अरुनाचलावबो थांबाय। बिनि उनाव थांबाय डिब्रिगड़आवबो बेरायना फैबाय। बाय
औ।
बिदिनो जोंनि खाथि खालानियावथ' बेरायो ओमफाय गोजान गोजानाव बारा इसेबां बेरायनाय जायाखै मानोना फ्रि टाइमखौ बारा इसिबां मोनाखै। दासिमाव बेरायगोन होननानै साननानै दङ दावबायनो थांगोन होननानै
ओ नोंथाङा जे अरुणाचलाव थांबाय बा ड्रिब्रगरङाव थांबायबा शिलंङाव थांबाय दा बेखिनि गोजानाव नोंथाङा बबेहायखौ साबसिन मोनदों आरो जेनेबा
आंथ' शिलंखौनो साबसिन मोनदों मानोना बेवहाय जोङो बुहुद जोंनियाथ' दायो बेयाव बुहुत ग'रम ना बिसिनियाव थान्दा थानोबो जाय जायगायाबो मोजां मोनो माने उम
दा ओरैनो जोंनिजों ओ ओ रुजुनायाव नोंथाङा बिसिनि मानसि फोरखौ माबायदि मोनदों शिलंनि मानसि आरो आसामनि
आंथ' बिदि आङो बेरायनो थांदोंबाबो आङो बेयावहाय बिदि इसिबां माबा थानाय जायाखै सानसेनो थांदों जा सानसेनो फैदों जोङो जों गुवाहाटियाव थानाय समाव थांदोंमोन नालाय जेब्ला जों गारिजों थांदोंमोन अब्ला जोङो सानसेनो लोगोफोरजों ज'मानो जोङो बाइकजोंनो थांदोंमोन जों बाइकजोंनो फैफिनदों बिदि हर थालायनाय रुम थालायनाय बिदि जायाखै
औ औ मोजां मोनदों आरोबाव बबेहाय बबेहाय बेरायखो नोङो शिलंआव
जोंथ' सानसेनि थां थांनाय माने इसेबां बिदि बांद्राय बेरायाखैनो जास फट' खेबनोबो टाइम मोनाखै थांबाय जोङो थांनायानो गुवाहटिनिफ्राय थांनायानो जोङो दसथासो जाखादों बेनिफ्राय दसतायावसो ओंखारलांनानै जोङो होजोंहाय बारा गोबाव टाइमथ' लाया नालाय बाइकजों थांबाय थाबनै बिनो बारा लाखिला लुखिला खालामासै द'सेनो मोनहैबाय ओमफ्राय बिदिनो उम गिदिंबाय एसे होबाबो बांद्राय इसिबां माबायाखै आंथ' फार्स्ट टाइम थांनायमोन बारा मोजांबो मिथिया
औ नंगौ
उम
ओ खोब मोजां मोनदों नङा होमबा
अ'
बेनिफ्राय नोंथाङा अरुणाचलाव थांबाय अरुणाचलाव माबायदि मोनदों नोंथाङा अरुणचलनि
अरुणासलावबो जोंनि आसामनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला मोजाङानो मोजांखौनो मोनो अरुणाचलाव थांनानैबो बेरायनानै एबा जोंनि जोंनि बे जों आं दा जाय जायगायाव आं जोनोम मोननाय बे जायगायावथ' एसेबां बेरायग बा बिदि माबा गैया बिनि थाखायनो जोङो खाथिनि जायगा होननानै अरुणचलाव बेरायनो थाङो जोङो बेयाव बेरायनानै थांनानै जोङो जोबोद मोजां मोनो गोसोखौ एबा बेराय बेरायनो होनबालाय बयबो मोजां मोनखा खायो मोनसे जायगायाव दावबायनो थांनो होनबालाय बेफोरबायदिनो आरो लोगोफोरजों थांनाय होनोब्ला बयबो इन्जय माने गावनि दुखुखौ दोनथ'नानैबाबो नोङो लोगोफोरजों थांबा इन्जय मोनो बिदिनो गोज गोजोननाय मोनो
औ
दा बेबायदिनो आरो ना हाजो एरिया जोङो शिलंखौ बुंनो थाङोब्लाथ' शलंआ जोबोद साब
औ
बेयाव माने प्लास्टिकफोर जोङो जोंनि आसामावथ' बुंनो थाङोबा गोबां लेथ्रा जेरै गुवाहाटि बायदियाव गोबां लेथ्राखौ जोङो नुयो नाथाय सिलंआव भुतानखौ जोङो बेफोराव बेफोरनि मानसिफ्रा बिराद आब्रुथि गोनां नङा होमबा दाखोर दालाखौ जेराव मेराव गारा गारि जाला माला लाखिनो मोना नङा होमबा हर'न दामनो मोना दा बिदि जों सोलोंनो हायो आरो बेयाव माने दाखोर दालाखौ थांगारा बयनिफ्रायबो बयबो डिसिप्लिन होमबा बयबो आब्रुथि गोनां मानिलायो बेबायदिखौ जोङो सिलङाव थांनानै मोन बे आरो सिलङाव दावबायथाव गोबां जायगा
औ
जायगाफ्राव गोबां टुरिस्टफोरा दावबायनो थाङो आरो बिबायदिनो बिसोरो ओ बि खामायनोबो हायो नङा होमबा? दे नोंथांजों सावरायनानै दोनथ'सै नामा होनोमबा नोंथा दे।